हेल' हेल' खोनाया खै? माथो खोनायासै! हेल' खोनायाखै नामा?
हेल'
ओ खोनादों। खोनादों। खोनायासै माथोआंलाय खोनादों दा?
औ खोनादों नोंथां।
अह दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ'?
ओरैनो दं नोंथां।
अह नोंथाङा आंजों दसे सावरायनो सोलाबगोन ना?
औ सोलाबगोन नोंथां सोलाबगोन।
ओ आङो दिनै माने आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
आं माने नोंथांनाव सोंनो सानदों आरो नोंसिनिथिंजाय आबादफोरखौ बोरै मावो मा मा आयदायै मावो बेफोरखौ एसे मिथिनो लुबैदों आरो नोंथां मोनथिंजाय
औ औ औ। खोनथानो हागोन नोंथां। आबाद होनबाथ' जोंनिया औ औ औ आबाद होनबाथ' जोंनिया गिबियावनो माइ आबादा फैयो। नङा नोंथां औ। औ माइ आबादानो जोंनि जिउआव थांना थानायनि मोनसे राहा होनजायो आरो जोंनिया। जानायाथ' जों थांना थानायाथ' जों गोबां बुस्थु जानानै थांना थानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ ओमफ्राय जोङो
औ। दे। हेलौ।
माइ आबादखौ
औ औ। उम।
दाथ' दैलां बोथोर ना।
औ औ।
औ जोंनिया माइ गायनाय जायो आरो दा नै जोंनिया माइ गाय माइ आबादखौ मावनाय जासिगोन आरो जोंनिया। औ माइ गायनोबाथ' जों गिबियावनो जोंनिया खोथियाखौ सोमना लाग्रोयो साननै सानथाम सिगां।
औ।
औ बिनि उनावहाय जों हालौनानै हा दब्लायसे दब्लायनै खोथिया फोनो थाखाय फोमोनना लायोना। बेहाय जोङो औ आलि खोनानै लायो दै लाखिनो थाखाय बेहाय जोङो जेब्ला साननै सानथाम फोना दोन सोमना दोननाय खोथिया गाजा बेरगोन ना अब्ला जों बोखांनानै थास' बिलाइजों खोबना दोनो आरो औ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ फोयो आरो जेनेबा दाावसिन दाउलाफोर जानो हायिनि थाखाय जोंङो बेखौ गाजा बेरहोखायो आरो। बिनि औ बिनि उनावहाय हाय जानो हानो नाङा आरो बे दावथुफ्रा औ बिनि उनावहाय जोङो बेयो मास मोनसेसो नांगौ।
औ।
ना लावनो थों बिनि उनावाय जोंना दै लाखिनो थाखाय आलिबो खोयो आरो।
औ।
बिदिनो सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा मोसौजों हालौवो। ट्रेक्टरजों हालौवो फ्रायानो औ फ्रायानो दानियाथ' मोसौजों हालौनाय बे नुनो मोनलिया नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ दानियाथ' सब ट्रेक्टरजों एवजोबसै आरो मानोना मोसौजों हालौबाथाय बांद्राय खस्थ' मोनो नालाय बेखायनो आरो औ ओमफायो आरो दानियाथ' गोदान
औ। उम।
गोदान मेचिन गायनायफोरबो मेसें बोथोर जाहैसिगोन आरो बे समाव। हानानै जोङो मारा होनानै बिनि खायनो माइ फिथाइ मोननानै जों बेखौनो
औ।
जायो आरो जोंनिया बेनो जोंनिया माइ आबादा। औ औ औ औ। थाखाय माइरं जायो सौनानै बिदिनो
आरो जोंनिया दाथ' दैलां नालाय आबाद होनबाथ' जोंनिया मैगं थाइगंफ्राबो जाजोबो नालाय दा दैलाङाव जोंनिया औ मैगं थाइगं होनबाथ' जोंनिया जोगोनार, बिदिनो बहल जिंखा बेफोरबायदि बे आरो जोंनिया।
औ औ। खोनादोंना हेलौ हेल
खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथांमोनसिम माबायदि आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ औ हागोन नोंथां। जोंथिंबो जोंथिंबो बिदिनो आरो नोंथां थां नों दानिसो बुंलांनाय बायदि
औ।
जोंथिंबो बिदिनो खोथिया फोगोरनानै बिदिनो माइ गायो आरो दै दैलांनि नालाय
उम।
बिदिनो एसे गिसि दलहा जायगायाव बिदिनो माइ गायबाय ओमफ्राय ओरै एसे हायाबो गोजौ गाहाय थायो नालाय दै ब' बारियाव माइ गायो आरो। खोनादोंना? हेलौ खोनायाखै? हेलौ खोनायासै माथो?
हेलौ हेलौ माथो खोनायासै? हेलौ
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ बिदिनो हाया गोजौ गाहाय थायो नालाय
औ।
बिदिनो बोरि जायगायाव बेलेग आबाद मावनाय जायो ओमफाय जोंनि दलहा जायगायाव बेलेग आबाद मावनाय मावनाय जायो आरो। खोनादोंना? हेलौ खोनादोंना? हेलौ खोनादोंना खोनायासै? हेलौ माथो खोनायासै
औे